नंना नोंथां
औ नोंथाङा आं खोनागासिनो दं दे
नोंथांखौ आं फन खालामनायनिमोन जाहोनानो जाबाय नोंथांजों आं मोनसे बेसेन गोसा आयदानि सायाव सावरायनो सानो
औ नोंथां सावरायजागोन
नोंथा आंनो सम होनो हागोनना?
औ नोंथां आङो नै दा गरम बोथोर नालाय ओरैनो जिरायनानै दं नोंथाङा आङो नोंथाङा सावरायजागोन दे नोंथां
औ नोंथां बे आयदानि मुङानो जादों जों मिथिंगायारि सम्फदनि बागै सावरायनो सानदों
औ नोंथां जायो
दा जों मिथिगौदि मिथिंगाया मिथिंगायारि सम्पदा जोंनो थांना थानायाव बेसेबां बिहोमा होबोदों
दाव
बेनि बागै आं नोंथांखौनो गिबि फोरमायग्रोनो हागोन होननानै आं सानो
औ नंगौ दां ओ मिथिंगायारि सम्पद मिथिंगायारि सम्पद होननानै बुङोब्लाथ' जायफोरखौ माने मानसिया सोरजियाखै जायफोरखौ मानसिया सोरजिनो हाया जेरै जोंनि सोरगिदिं थानाय बार दै ओरै माबा थाबाय पेट्रल डिजेल जिब जुनार बिफां लाइफां बेफोर गासैबो माने मिथिंगानि सम्पद आरो बेखौनो होनो मिथिंगायारि सम्पद आरो मिथिंगायारि सम्पद होनोब्ला मिथिंगायारि सम्पदखौ बेबायदिनो माखासे बाहागोआव राननाय जादों जेरै ओरै थाबाय अरनारि सम्पद ओमफ्राय दैयारि सम्पद थाबाय ओमफ्राय ओरै थाबाय खनियारि सम्पद ओ बेबायदिनो माने गोबांथार दों आरो ओमफ्राय बिदिन्थि महरै खनियारि सम्पद होननानै बुङोब्ला जोङो हासिंआव मोननाय पेट्रल, डिजेल, खैला सुनै अन्थाइ बा माखासे गेसफोर बा सोरफोर सोर लहा बेफोरखौ माने ओ खनियारि सम्पद होननानै बुंनाय जायो आरो माने जायखौ जोङो हा सिङाव जावखांनानै मोनो। बेफोरखौनो जोङो खनियारि सम्पद बुङो आरो दहाय नोंथाङा बुंखादों जेनेबा मि थिंगायारि सम्पदआ जोंनि सुबुं माहारिनि जिखिनि जिउ खुंनाय बेयाव गोबांथार बिहोमा होबोगासिनो दङ जोङो माबानि ओ फुङाव सिखारनायनिफ्राय लानानै जोङो मोनाजासिम मिथिंगायारि सम्पद फोरनि सायावनो सोनारनानै जोङो सोलिनो गोनां जायो। बा आं बुंनो थांदों दा मिथिंगायारि सम पद होनोब्ला जेरै जोङो अरन अरनखौनो लाग्रोनोसै आङो अरनबारि
औ
अरनबारियाव जों बेबायदिनो गोबांथार जिब जुनार लोगोसे बेबायदिनो जों बिफां लाइफांफोर मोननाय जायो। ओ बिफां लाइफांखौ मानो थाखाय नांगौ जायो नांगौ होननानै बुङोब्ला जिहेथु जोङो जिब जुनारफोरा हां लायो अक्सिजेन बे अक्सिजेन गेसखौ बिफां लाइफाङानो जोंनो जगायनानै होयो। लोगोसे मा खालामो बिफ बिफां लाइफांफोरा जि हा खुरख'नाय बेखौबो माने ओ होबथानानै लाखियो दा बेनिखायनो जोङो अरनारि सम्पद अरनारि सम्पदाव मोननाय जि बिफां लाइफां बेबो गोनांथार लोगोसे बेयाव थानाय जिखिनि जिब जुनार बे जिब जुनारफोरा जोंनि आबहावाखौ जोंनि बा इक' सिस्टेमखौ माने मोनसे समानथाइ खालामना लाखिनायाव हेफाजाब होयो आरो जों मिथिखागौ माने जोंनि बे बुहुमाव जायखिजाया मोनसे जुनारा माने बुहुमनि फ्राय जोबस्रांलाङोब्ला जोंनि इक' सिस्टेमाव एसेबाबो माने गोहोम खोख्लैयो आरो। माने बयबो जिहेथु मोनसे आदार जिनज्रिनि हेफाजाबजों मोनसेया गुबुन मोनसेनि सायाव सोनारलायनानै थायो नालाय। बेनिखायनो जोंनो गासैबो जिबखौ नांगौ जायो। जेरै होननानै थाङो बुंनो थाङोब्ला जेरै गांसो गांसोफोरखौ ओ माइ आबादफोरखौ गुमाया जायो गुमाखौ बेबायदिनो एम्बुफोरा जायो एम्बुखौ जिबौफोरा जायो जिबौखौ ओरै इगोलफोरा जानोसै इगोलफोरखौ मोसा फोरख जानोसै बेबायदिनो माने थैलांनोसै थैनानै आरो फिन बे हायाव गोरोबनोसै। बे थैनानै गोथै सह' जानाय जि हासार बेयावनो आरो ओ गांसोफ्रा रज' लायनोसै बेबायदि मोनसे इक' सिस्टेमजों बे गिदिंबाय थायो आरो बेनि थाखायनो जोंनो जिब जुनारखौबो नांगौ बिफां लाइफांखौबो नांगौ आरो ओरै बुंनो थाङोब्ला जोङो खनियारि सम्पद आं दहायनो बुंदों खनियारि सम्पदाव जेरै पेट्रलियाम होननानै बुंनाय जायो बे पेट्रलियामनिफ्रायनो जोङो पेट्रल, डिजेल, केरासिन, मम बेफोरबायदिखौ मोननाय जायो आरो। पेट्रलफोरखौथ' जोंनो मानो नांगौ जों मिथिखायो नोङा होमबा नोंथां। पेट्रल खौ जोंनो नांगो जायो जेरै गारि मथर सालायनो थाखाय जोंनो पेट्रलनि गोनां जायो। डिजेल डिजेलफोरखौबो जोङो बेबायदिनो गारि मथर सालायनो थाखाय जोङो डिजेलफोरखौ डिजेलफोरनि गोनांथि जायो बेबायदिनो गोबांथार आरो आरो लोगोसे खैला खैलाखोबो जोङो बेबायदिनो खैलाया बोरै सोमजियो होनोब्ला जेरै माने जोंनि बे बुहुम जोनोम जानाया गोबां रोजा रोजा बोसोर जाबाय। रोजा रोजा बोसोरनि सिगां बे जोंनि बुहुमाव गोबांथार बेबायदिनो जिब जुनारफोर दोंमोन। बिफां लाइफांफोर दोंमोन बे मा जाबाय माखासे मिथिंगायारि जाथायनि जाहोनाव बे माने जिब जुनारफोरा हा सिङाव फबसिन जाबाय बेबायदिनो हा सि सिंनि जे दुंथाय आरो माखासे गेसफोरजों बिदिनो फिनजाथाइ जानानै बे खैलाया लासैनो माने मुगानि उनाव मुगा माने दा खैलानि महर मोनबाय आरो बै थैनाय फस्लाफोरा। बेबायदिनो माने खैलाया सोमजिदों आरो आरो खैलाखौ बाहायनाय होनोब्ला खैलाखो गोदो माने बेबादिनो ट्रेन सालायनायफोरावबो जों खैलाजोंसो खारोमोन गोदो नोङा होमबा नोंथां? आरो बेबादिनो जोङो ओ स्थ्रि जेरै स्थ्रि होनायफोराव स्थ्रि होनायफोरावबो जोङो खैलाखौ बाहायोमोन। दा थिग बेबायदिनो आरो नोंथां नङा होमा नोंथां? दा नोंथांनिफ्रायबो आं एसे मिथिनो लुबैदों नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ हागोन नोंथां। दा मिथिंगायारि सम्पद होन्ना बुङोब्ला नोंथाङा आंनो बावैसो सिगां फोरमायलांबाय। जोंनि जिउ खुंनायाव जायफोर मिथिंगानि मुवा बेसादफोरा बिहोमा होबोदों बे खौनो जों मिथिंगायारि सम्पद होनना बुंनाय जायो दा जेब्ला सुबुं अन जिमाया लासै लासै बांबोगासिनो दों मिथिंगायारि सम्दफोरनि बाहायनायाबो बांबोगासिनो बेखौ जों रोखायै मिन्थिखागौ।
औ
बे मोनसे रोखादि जेब्लास जेब्लासिम सुबुं अनजिमाया बांबोगोन अब्लासिम मिथिंगायारि सम्पदाबो एफा एफ फा खमायलांबोनो हमदों जों बेखौबो रोखायै मिथिखागौ बेनि गुबै जाहोना सुबुङानो होनाबो जों बेखौबो रोखायै मिथिखागौ।
आव
दा मानो होननानै बुङोब्ला जिबायदि दा ओनसोलाव सुबुं अनजिमाया बांबोगासि दों सानफा एफा मिथिंगा फ्रेमनाय जाखिनि बेसाद जेरै बिफां लाइफां दाउसिन दाउला एम्फौ एनलानिफाय लानानै जाखिनि सुबुंनो गोनांथि जानाय बेसाद बेफोरखौ सुबुङा बाहायबोगासिनो दं। जेरै हमनानै ला सासे सुबुङा गोनांथि जानाय ओ आगजुआनो जादों दंफां बे दं फांनिफ्राय जों गावनि गोनांथिखौ सुफुंनो जों बादि रोखोमनि मुवा बेसाद मोनो। जेरै सोलोंथाइनि थाखाय बिजाब मोनो। पेन्सिल मोनो कलम मोनो आरो बेबायदिनो गाननाय जोमनायनि थाखाय दिरुंबो मोनो रोखोमसे बायदि रोखोमनि दंफांनिफ्राय। बेबायदिनो जोङो न' बानायनो थाखाय तकता मोनो बन मोनो।
औ
बेबायदिनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसाद मोनो जुदि सासे सुबुंनोनो एसेबां बुरजा मुवा बेसाद नांगौ गोनांथि जायोब्ला जों मिथिंगानि सायाव बेसेबां गोदोर बिहोमा एबा सोनारनानै दं जों बेखौ रोखायै मिथिखागौ।
औ थारैनो।
बेबायदिनो जों मिथिंगायाव मोननाय जाखिनिया जुनारानो जा जिबियानो जा बेफोरखौ जों सिलिंखार खालामबोगासिनो दों जोङो बेखौ रोखायै मिथिगौ दा जाहोना बिदिसो जों मानो सुबुंफोरा बुजिनानैबो बुजियिबादि मिथिंगाखौ एमान खैफोदाव
बे मोनसे जोबोर गिदिर सोंलु जानानै फैदों।
औ
जुदि जों मिथिंगानि गुनखौ दानो सिनायनो रोङाब्ला फै फैबाय थानाय समफोराव जोंनि फिसा फिसौफोरा जोबोर दुखुनांथाव जाथायाव गोग्लैगोन बेखौ जों रोखायै मिथिगौ मानो होननानै बुङोब्ला जिबायदि दा जों खैफोद आफोद नुनो मोनदों मांग्रिं मावनाय
औ
दैबाना खुरखानाय हा खुरखानाय हानि जाखिनि आबाद मावनो हानाय गुन बै गुनफोरा लासै खमायलांनाय बेफोर गासैबो मानि थाखायनो जाहोदों जादों होनबाथाय जोङो मोनथिगोन सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहनाव
औ
आबाद मावनायनि बेलायाव मानो होनबाथाय जेब्ला सासे सुबुङा दाबसे जायगायावनो खनले खनले आबाद मावबाय थायोब्ला बै हायाव थानाय गुनफोरा लासै खमायलांनो हम-हमो आरो बै हानि गुनखौ खमायलांनायाव माबोरै आबादा साबजा थाव जागोन एबा माबोरै जों गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन बिनि थाखाय जों हायाव गोबां रासायनारि हासार एबा मुलि बाहायनो गोनां जायो बे मुलि बाहायनायाव जोङो मा आबादाबो आबादनिफ्राय जा मुलाम्फा मोननो गोनां बै मुलाम्फाखौ मोनो नाथाय बै आबादाव आबादनि बेगरफोराव जोंहा मा गोबां बिस गोनां मुलिफोराबो मा हाबफानानै थायो।
औ थारैनो
जेब्ला बे आबादनि आबादखौ जिब-जुनार दावउसिन-दाउलाया जायो अब्ला सुबुं जों लोगोसे बेफोरबो गोब्राब बेमाराव गोग्लैनो हागौ जों बे खौ रोखायै मिथिखागौ दा बेबायदिनो सुबुं अनजिमाया मिथिंगाखौ रैखा खालामनायनि सोलाय गोबां फोजोबस्रांगासिनो जों बेखौबो मिथिगौ सानसेयाव सुबुङा रोजा रोजा बिफां-लाइफांखौ दानफायो गावनि गोनांथिखौ सुफुंनो थाखाय बेनि सो नाय जोङो बिफां-लाइफां गायनाया जोबोर खम जानानै फैदों।
औ थारैनो नंगौ नोंथां
नोंगौ जोङो बा जुन खालि बिफां आबहावा सान महरै फालियो। नाथाय
औ
बे सानसे समावल' बिफां-लाइफांखौ गायनानै जा जोंनो फट' एबा सेल्फिनि गोनांथि जायो बेखौ सुफुंनानै जोंहा मा जानो।
औ
जुदि जोंहा नांगौ बायदि बिफां-लाइफांखौफोरखौ जों गायनो हायाबा बेबायदिनो जोंहा खायसे जायगायाव साहारा बालाहामा बायदि नुथायबो जाबोनो हमगासिनों दं।
औ
जोंहा जा दैया हानि सा बाहागोआव थायोमोन। बे दैयोबो लासैनो हानि गोथौ सिङाव हाबलांगासिनो दं जों बेखौबो रो खायै नुनो मोनबोगासिनो दं।
औ
जुदि फैबाय थानाय समफोराव बै दैया हानि गो-गोबां गोथौ सिङाव हाबलांना थायोब्ला बैफोर दैखौ जोङो माबोरै मोनगोन एबा माबोरै बोखारबावगोन जों बेबो मोनसे गोनां सोंलु जानानै फैदों।
औ थारैनो थारैनो नंगौ नोंथां नोंगौ
बेनिखायनो आं सानो जों सुबुं माहारिया जिमान हायो एसेबांनो मिथिंगाखौ सामलायनायनि गोख्रों राहा लानांगोन।
औ
दा जोंना समाबो जानानै फैबाय
औ नंगौ थारैनो नोंथां दे होमबा
जोबोर गोजोननाय मोनदों
औ आंबो जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां
ना नोंथांखौ आं फिन माब्लाबा समाव लोगो मोनफिनगोन होननानै आं आसा थियो
थारैनो नोंथां थारैनो लोगो मोनफिनगोन
गोजोन्थों